खोनादोंना नोंथाङा? औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ गोजान मोनामिलि नोंथांनिसोमबो।
औ दा आङो नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों जोंहा माखासे ओ सावरायनां जेरै मिथिंगानि सोमोन्दैावराय बा बर' हारिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आङो रसि हरनाय जादोंमोन आरो दा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ होमबा आङो दा नोंथां जोंहा माखासे जोंनि मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा बेफोरनि सोमोन्दैनो आं सावरायगोन आरो दा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंहा बयबो मिथिखायो आरो माने जों जेरै थांनानै थानो थाखाय मिथिंगानि बिखायाव जेरै हायाव जोङो थांनानै थायो न' बां लुनानै बेवहाय जोङो थायो नङा होमबा बेबायदि आरो बेवहाय जों गोबां रोखोमनि जेरै न' बांफोरखौ गोदोनि समावहाय जेरै दंफां एबा रायदों नङाबा मा औवा फोरजों नङाबा उखुमनि थाखाय थुरि बेफोरबायदिजों गोमो गोदोहाय मा न'खौ लुयोमोन नङा होमबा बेबायदि नाथाय आथिखालाव जोंहा मा न'फोरखौ जोंहा सिमेन्टनि बानायनाय जायो अन्थाइ बाला एबा सिमेन्ट बेबायदि होनानै न'खौ लुनाय जासै आरो दा गोदो गोदाय माखासे जेरै मिथिंगानि सम्पदफोर मोननाय बेफोर ओ‌ बिफां लाइफांजों जोंहा बानायनो बानायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा जेरै जोङो मिथिंगायाव मोननाय मोननाय गासिबोआनो मा जोंनि मिथिंगायारि सम्फद बेबायदि जानो हाया आरो बेनि गेजेराव जोंहा गोबां दङ जेरै बार दै हा जेनेबा बिफां लाइफां बेफोरसो जोंहा माखासे मा बेयो मिथिंगायारि सम्पद बेफोर जायो आरो दा बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोंहा गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो नङा होमबा जेरै सियार जिरायनो थाखाय टेबोल बेबायदि फरायसालियाव जोङो बेन्स डेक्स बेफोरखौ जोङो जिरायनो थाखाय बाहायनाय बे एबा बानायनाय जायो नङा होम नोंथां बेबायदि आरो दंफांनिबोैसहा गोबां बेबायदिनो बानायनो हायो आरो जोंहा जेरैहाय ओ औवाफोरजोंबो जोंहा गोबां खामानिफोरखौ एबा आइजें आयलाफोरखौ गोदोनि ना हमनायाव बाहायनाय जेखाइ खबाइ आरो न' लुनायावबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो एन्जुरनिफ्राय लानानै खुन्थियाफोर जेरै उखुमावबो खानानै बे औवाफोरखौनो खायोमोन आरो गोदोनि समावहाय दा मिथिंगानिफ्राय बे मोननाय माखासे गोबां मुवा बेसादजोंनो जोंहा मा खालामनो हायो जोंनि नांगौखौ जोङो ओ दिहुननानै लानो हायो एबा जोङो बायदि रोखोम गोनांथिफोराव जोङो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफां एबा माखासे बिदिनो मुवा बेसादनिफ्राय जोङो गोबां जोंनि नांगौआवहाय जों बाहायनो हायो दा मिथिंगायारि सम्फदनि गेजेराव जेरै अरननारि अरनबारिफोराव जेरै हाग्रामा ओनसोलफोराव जोंहा मा गोबां बेसेन गोसा गोसा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा जायहा जेरै मा होनो बोसोर बोसोर बेफोर माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरजोंहाय जोङो जेरै बेन्स देक्स बा जोङो फालंफोर बानायोब्ला बेफोरखौ जोङो मा गोबाव बोसोरसिम जोरो आरो बे मालाबाबो गाज्रि जानो हाया बेबायदि आरो बे बेसेन गोसा दंफांफोरनि मादाव जेरै जोंहा गोबां दङ साल दंफांफोर बेबो जोंहा जोबोद ओ मोनसे बेसेन गोसा दंफां बियो बेफोरखौ जोङो बारा मोननोनो थाङा आरो बिसोरो दंफांफोरा ओ गोबाव सम जोरग्रा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय सिगुन गाम्बारिफोर सिसु बेफोरो माखासे जेरै आवजार बिफांफोरबो थायोना बेबायदि आवजार बिबाराथ जोबोद समायना बिबारबो बारलायबावोसो बेबायदि आरो बेफोरनि आरोबाव गोबां रोखोमनि बिफांफोर दङ जेखौ जोङो बारा मिन्थिजोबबावा बेबायदिनो आरो ओ आरोबाव खैरो बिफां बेखौबो जों मोननो हायो बेफोर जोंनि माखासे बेसेन गोसा लाइफ बिफांफोर आरो बेफोरखौ जोंनि आसामनि माखासे ओ हाग्रामा ओनसोलफोराव मोननो हायो। ओ गुबुन हा ओनसोलफोराव ओ मोननाय मोनै बेखौ जोंहा बुंनो थांलिया जोंनि आसामाव बेफोर माखासे बेसेन गोसा लाइफांफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो दा बेफोर लाइफांफोरखौ जोंनि सुबुंफोरा माखासे लासै लासै स्रोद स्रोदैनो मा ओ बेबायदि फोजोबस्रांगासिनो दं आरो दा बेफोरखौ जोङो बेबायदि जोबस्राङालासे जोंहा बे मिथिंगानि माखासे बेसेन गोसा लाइफांफोर बे जोंनि सम्फदफोरखौ जोङो रैखा खालामनायाव जोङो नांथाबनानै थायोब्ला जोंहा मा मोजां आरो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बेसेन गोसा जेरै मिथिंगायाव मोननाय दाउफोर थायो नङा होमबा बाथ' दाउफोर, दाउ मैनाफोर बिसोरो। जेरै दाउराइ, दाउ धनेसफोर बेफोर। दा बाथ' दाउफोरखौथ' जोंहा फिसियोब्ला बेफोरो मा रायलायनो फोरोंनो हाबावोसो दाउ मैना बेफोरखौ नङा होमबा बेफोरबायदि आरो जोंहा बे दाउफोरखौ फिसानिफ्रायनो फिसियोब्ला बिसोरखौ जोङो रावबो फोरोंनो रायज्लायनो फोरोंनोबो हायो आरो बिसोरनो। मा जोङो ओ माखासे मा ओ गारांफोर एबा रावफोरखौ सोनानै होनो हायो बे दाउफोरनि ओ खोमायावहाय बेफोर जोंनि माखा से बेसेन गोसा दाउफोर एबा जोंनि बेफोरखौहाय जोंनि आसामावहाय नुनो मोनो आरो बेबायदि हाग्रायावहाय गोबां बेबायदिनो अरनबारियावथ' जोंहा गोबां बेबायदि माखासे बेसेन गोसा गोसा जिब जुनार बिफां लाइफां बिदिखौ मोननो थांखायो नङा होमबा बेबायदि आरो दा जेरै जोंहा मानास हायुङारि हाग्रामायावहाय जोंहा बिदिनो गोबां बेवहायबो बेसेन गोसा गोसा जोङो मोननो हायो नङा होमबा जिब जुनारफोर सिं ओ जोङो मोसा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो जोङो काजिरङाफ्राव जोङो मा गान्दा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बेबायदि आरो। दा जोंनि बेफोरबायदि बेसेन गोसा माखासे जुनारफोरखौ जोङो मा रैखा खालामनानै बा जोङो बिसोरखौ ओ बेंनानै दोननो हानांगोन आरो जाहाथे बिसोरबो थांनानै थाबाय थायो नङा होमबा बेबायदि आरो। जोंहा जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो माखासे गोबां ओ मुवा बेसादखौ जोङो मोननो हायो जेरै गोथांथाव होननानै बुङो बे जेरै पेट्रलियाम दिजेल बेफोरखौहाय बेफोरनिफ्रायनो मोननो हायो आरो जोंनि बे दा आथिखालावथ' बेफोर माखासे ओ डिजेल पेट्रलियाम बेफोरखौ गोबां बिबांनि जोंहा नांगौ जाबाय नङा होमबा बेबायदि आरो बेफोरखौ जोंहा मा ओ माखासे जायगाफोराव जोङो मोननो हायो जोंनि आसामनिनो जेरै नाहर खुथियाफोर बेफोर जायगाफ्राव मोननो हायो रुद्र सागोरफोर बेफोरावहाय मोननो हायो आरो बे गोथांथावफोरखौ। माने आथिखालाव जोंहा गोथां थावनि बाहायनाय जेरै डिजेल पेट्रलियाम बेफोरनि बाहायनाया गोबां जाबाय नङा होमबा बेफोरखौ जोङो मा ओ खम खालामनो गोनां सै आरो मानो होनबा जोंहा बे बेफोरखौहाय बाहा बांद्राय बाहायोब्ला जोंनिफ्राय जोंहा बे खौ मोननो ओ थान जागोन नङा हबा बेबायदि आरो बेखौ जोङो हासिं निफ्रायसो मोनो नालाय बेबायदि दा आंनि बुंनाया एसेनोसै दा नोंथाङाबो ओ फंनैसो माबाफोर सावरायनो।
औ आङो बुंनो सानदों जेरै बर' माहारिनि अ जौगानायावहाय बर' आइजोफ्रा माबायदि बिफाव लायो मा मा खालामो आरो जोंनि समाजावहाय बर' समाजावहाय जेरै ओ बर'फोरनियावहाय जेरै बर' माहारिनि थाखाय बर'नि गुबै बिफा हारिनि आरो बर'फोरनि बाहारिया बिफानि न'खरफोरनि गायदि थागिरिारि बिफा थैखांनायनि उनाव जोंङो। निउथन हौवासाफोर जेरै गथ'नि बिफानि दोलो एबा मोनथाइखौ दैनो खाबु मोनो आरो खाबुखौहाय मोनो बिबायार थैनायनि उनाव जेरै फिसाजोफ्रा मोनो आरो नखरनि गासै खौनो फिसा हौवानि गेजेरावल' राननानै होनाय जायो आरो। फिसा हौवा थायाब्ला फिसा हिनजावफ्रा मोननायनि सिगाङावहाय थायामोन आरो।
फोलेरनि दाथाय होननानै बुंब्ला मोनसे बर' न'खरनि फोलेराव बिमा बिफा बिफा फिसा ना आरो फिसाफोर थायो बेफोरनि सरसनसायै नुनो मोनो आरो हाबा जानायनि उनाव बिमा बिफानि फिसाज्लाखौ जुदा जानायखौ नुनो मोनो आरो हाबा जासानदै फिसा हिनजावफ्रा बिमा बिफानि सामललायनायावनो थानो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजावहाय बर'फोरा ओ हिनजावफ्राहाय मा मा खालामो जेरै मान होथाव मा मा हाबायाव मावो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानो जेरै गोरलै जोनोम होनाय आइजोनि गोनांथि जेरै गथ' जोनोम होनाया जोंनो जोंनि बर' आइजोनि गोनांथि जायोना जेरै बैसोगोरा आइजोफोरा गोरलै सारियाव समाव गोबा खाब गोनां आरो गोदान जोलै आजायनायाव न'खराव बिसोरनि नुजाथियो आरो। बिसोरनि गाहाय जोथोन लानायाव सासे आइजोआ राफोद जाय जाया सासे फिसा आजायो जेरै सासे बैसोगोरा आइजोआ सासे नार्स एबा रोंखा राखा अजानि हाबा खामानि मावो आरो बेयो गोरलै गथ'नि उथुमाय हायो जेरै गोरलै गोरलैखौ दैजों थुखैयो आरो गोरलै सारिनाव जेबा समाव अजा एबा डाक टार गोनां जायाब्लाबो रावबो हौवाखौनो थानो होनाय जाया आरो। जेरै गथ' जोनोम जानाय समाव जोङो। जेरै बर' आइजोफोरानो जेरै गोरों गोराफोरा बुरैफोरा सिगांनि समावहाय। डाक्टरफोरनाव लाङा लासे जोनोम होनाय जायोमोन आरोना बेनि अनगायैबो जेरै हाबा हाबायावाय आइजोनि गोनांथि जोंनि बर' हाबायावहाय जेरै सिगांनि समाव हौवा गोदाननिया हिनजाव हिनजाव गोदाननि लागोआव दन खाथा जानाय खान्थि दंमोन आरो दन खाथा जानायनि बिबाङाव ओरैबायदि बारावमोन ओरै हावरिया हौवाखौदानि थाखाय बेयाव खोमा सुथावा जेरै - जेरै बर' समाजाव बेखौ होआला गनायामोन आरो उनहालागै बे दन खाथाया जानायखौ समाजनिफ्राय गारनानै नागार हरनायसै आरो जेनेबा गारनानै थांबाय आरो बबेखानि हिनजाव गोदाननि बिमा बिमा बिफानि मान होनायखौ अमा जाहोनाय खान्थिया दासिमबो समाजाव दं आरोना हाबा खुंनायनि समाव जुलि फोरबोनि थाखा य सानै बैदोथि एबा आइजोआ नांथारगौ आरो जेरै हाबायाव बैराथिया नांगौ जेरै आयजोफोर बिसोर गैयाबानो जाया आरो हाबायानो बिसोरो सोरबा हौवा लायना सोरबा हौवा लानाय जाया आरो बिसोरो हाबानि सिगां माखासे नेमखान्थिखौ गय फाथै राननानै होयो हाबानि सानाव हिनजाव गोदानखौ थुखैयो जेरै लोगोसे जुलि फोरबोनि गोथार आलारि बाथिफोरखौ जायखौ आलारि बाथि बुङो आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि दिहुननाय आरो थिसननाय समाव बिसोरो मोसा मोसायै रंजायो आरो बरायो आरो। बेनि अनगायैबो जों धोरोमनि बेलायाव जेरै हिनजावफ्रा मा मा बिफावलायो फावलायो होननानै बुङोब्ला जेरै खेराइ फोरबोनि गेजेराव मोनसे गोनांथार फोरबो जेरै बे फोरबोआव जोङो दौदिनि बेखौबो जोंनि बर' हिनजाव नङाबानो बियो आइजो नङाबानो जाया आरोना सरासनस्रायै दौदिनिया हाबाया जयो जेरै सिख्ला आयथा जानांगोन आरोना दौदिनि गैयाब्ला खेरायानो माब्लाबाबो खुंजाया आरो माने जाया आरो नोंथां, खोनादोंना? ब्रह्म धोरोम आरो आइजोनि बाहागो लानायाव जेरै आथिखालाव गोदान मुगायाव बर' समाजा बे बेखौ नुनो मोनोदि गायस्रि मन्थ्रि गोरों आइजोफ्रा आवाथि सावनाय समाव हरैहेनि हाबाखौ मावफुङो आरोना। बो जोङो जेरै ओ खृष्टान धोरोमफोरनि समाजाव बर' समाजाव नुनो मोनोदि जेरै आर'ज गोरों आरो आर'ज खान्थि मोनखान्थि आखा फाखा आइजोनि गिर्जायाव आर'जखौ दैदेनो आरो जेरै खृष्टानफोरनियावहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै ओ फोर ओ जोंनियावहाय रांखान्थिनि बिथिङाव जेरै जोंनि बर' आइजोफ्रा मा मा मावो बेफोरो जेरै बर' समाजाव रोखोमसे नखर नि बाख्रिखौ न'निगिरि आइजोनिनो नोनोजोराव लाखिनाय जायो आरो बिसोरो फिसानिख्रुइ न'खरनिफ्राय न'खरनि बाख्रिखौ हाल सालखौ साबसिनै मोनथियो आरो बिनि फिसा फिसायया बिनि गनायथि लायाब्ला बा ख्रिनिफ्राय एबा जायखिजाया मुवाफोरखौनो जेबो खालामनो हाया आरोना। जेरै दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनायाबो जोंनि बर' आइजोफोरनि हुदा आरो बेफोर दाउ अमाखौ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो बर'फोरा माखासे ओ उम उ गनायथि होनाय जायो गासै हिनजावफ्रानो दाउ अमा फिसिनो जानाया बिसिनि बेखौमोना आरो
बर'बेबायदिनो बर' आइजोफ्रा गावनि गाननाय जोमनाय गहेना आरिफोरखौ खरसाखौ दि हुननानै लायोमोन आरो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों खोनादोंना नोंथां?
औ
बेनि उननि दि बेनि अनगायैबो दङ जेरै आबाद आरो आइजो आबादनि बेलायाव आइजोआ मा मा खालामो जेनै आबाद फुरा बर'नि जिउ खुंनानै आंगोथार आरो आबादनि गेजेरजोंनो बर'फोरा जिउ खुंनानै थांनानै थायो आरोना। बेफोरनि गेजेरजोंबो जेरै आबाद मावनाय ओ आबादफोर मावनाय समाव नखरनि आइजोफ्रा खान्थियारि हाबाफोरखौ मावफुङो जेरै माइ जौ फु्नाय समाव जेरै आग लायनाय आबाद माइ गायजेननाया जेरै- माइफोरखौहाय जोङो बर' आइजोफ्रा गायो आरो जेरै दानाय- लुनाय जोङो जे गाननाय जोमुनाय गानो जेरै दखना गामसा बेफोरखौहाय जोङो बर' आइजोफ्रा जेरै जोमला बे खौहाय जों बर' आइजोफ्रानो दायो आरो जेरै- आइजो उम आइजो बर' समाज उम माहारि फोसाबनायफ्राव जेरै बर' आइजोफ्रा अनसाय आफाद दानानै जौ जौ लोंना लोंनाय संनाय आ फाननाय हुदा बर' समाजाव गोथौयै रोदा सुथारदोंमोन नाथाय बेखौनो गिहुरा हुदा